ओ
औ खोनादों नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि बा
औ फ्रि नोंथां।
आ खबरफ्रा मोजांबा नोंथां ना?
औ मोजाङैनो नोंथां।
आ ओमफाय दै-दै-दैलांनि माइ गायगो ना गायाखै दालाय
माइयाथ' गायदों गायनाया।
आ जोंनाबो अखा गैयिनि खरान जानासो दङ'।
जोंनिथिं नै अखा औ।
ओमफाय नोंथांनाव मोनसे खोथानि मोनसे खोथा सावरायनोसो नोंथांनाव फन खामनाय जादोंमोन।
औ नोथां।
माने जोंनि बर' हारिनि दानि जा ओ गाननाय जोम नाय ओमफाय गोदोनि जा गाननाय जोमनाय बेखौ एसे नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
ओ सावरायनो हागोन नोंथां।
आ दे होमबा फोरमायलाय इसे आंनो।
माने सिगां समावथ' ओ जाबायदि माने होनोमोन मानि सिगांथ' जा बायदिमोन नाथाय आथिखालाव आलदा जाबोनायखौ नुनो मोनदों मानि बायदिमोन जेनेबा दानि समाव मानि मानि सिगां समाव जा गाननाय जोमनाय जेनेबा सिगां समावथ' जेनेबा गामसा दख'ना बेफोरबायदि जेनेबा हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना जोमग्रा गामसा बेफोरबायदि गानोमोन ओमफाय आथिखालाव बिदिनो मानि सिगां समाव बेफोरबायदि जिफोरजों जेनेबा बेफोरबायदिखौ दानो थाखाय जेनेबा आखाय जोंनो दानाय लुनाय खालामोमोन आरोखिना सिगां समाव। दाना बिदिनो आथिखालाव मानि साबसिन फाय साबसिन जाबोनो हमबाय बिदिनो आथिखालाव जौगानाय माने बिदिनो जौगानानै जेनेबा बिदिनो जेनेबा सिगां समाव गारि मथर गैयामोन। बे समाव जेनेबा थांलाय फैलाय खामनायाव जोबोद उसुबिदा जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो गारि मथर थानानै थांलाय फैलाय जानायाव जेनेबा थांलाय फैलाय जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा
बेनि फारसे जेनेबा सिगां समाव जा ओ सम नांगौमोन बेखौ जेनेबा सिगां समफ्र' जेनेबा थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद उसुबिदा जायोमोन बेयाव जेनेबा गारि मथर गैयियाव जेबब्ला थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव गारि मथर बिदिनो जानो हमबाय बिदिनो गोरलैनिफ्राय गोरलै जेनेबा जा समाव सहैनांगौमोन बे समनि सिगांसिन सम सहैनो हायो आथिखालाव बिदिनो जेनेबा गोरलैनिफ्राय गोरलै गोरलैसिन मेंनाय लायालासे बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव आं सिगां समावथ आखाइजोंनो दानाय लुनाय जेनेबा जोबोद खस्थ' जायोमोन बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोर गासिखौबो जेनेबा आथिखालाव मिसिन एबा गोनोखोआरि दारिमिन बेफोरजों बानायनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव बिदिनो सिगां समाव जेनेबा जा गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि दंमोन जेनेबा जेनेबा सिगां समाव आखाइजों दानाय लुनाय खालामलायलाय जेनेबा सिगां समाव मानि
जि गांसे दानो थाखायनो जेनेबा गोबाव सम नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां मेसिन जेनेबा इन्डासट्रि ओंखारबाय जायनि जाउनाव माने गोरलै जाबोनो हमबाय आरोखि ना बेबायदिनो ओमफाय माने सिगां समाव गांसे जि दिहुननो थाखाय जे टाइम नांगौमोन बिनि बांसिन जेनेबा टाइम जेनेबा गांसे जि दिहुननो थाखाय गोबां टाइम लायोमोन नाथाय बेबायदियाव जेनेबा गांसे जिनि बदलै माने गोबां जि माबानायखौ नुनो मोनो आरोखि ना बिदिनो
हौवाफोरनि थाखाय गामसा जेनेबा गस्ला बिदि बानायनायखौ नुनो मोनोमोन सिगां समाव ओमफ्राय बिदिनो बरफ जेनेबा जोंनि आइजोफोरनि थाखाय दख'ना जोमग्रा ब्लाउस बिदि आरो आथिखालाव बिसोर गासिबो मेचिनजोंनो जाजोबो लोगोसे
बिदिनो गोबां रोखोमनि सिगां समावथ' आगर बायदिसिना मानि बेफोर दानायाव जोबोद खस्थ' नांगौ जायोमोन बेफोरखौ जेनेबा मेचिनजों दसे समावनो बानायजोबनो हायो लोगोसे बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोरनि बेलायावबो सिगां समाव जोबोद गोब्राब जायोमोन जेरै माइ गायनो थाखाय ओ माइ गायनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मानि माइ गायग्रा मेसिनानो ओंखारखाव ओंखारबाय जेनेबा सान्दुं थि थिंफ्राव जेनेबा माइ गायनायनि जेनेबा जेबो गोनांथि गैेललायला आरो लोगोसे माइ मारा होनो थाखाय बेफोर बेफोरबायदिनि थाखायबो मिचिन ओंखारबाय जेनेबा बेफोरनि थाखाय जेनेबा माइ मारा होनायाव जेनेबा सानसे नांगौमोन सिगांनि समाव नाथाय बिनि ओ बेनि बदलै दानि जुगाव जेनेबा दसे समनि गेजेरावनो सानसेनि जेनेबा खावसेखौनो लाबावा जेनेबा आधा घन्टा थार्टि मिनिटफोर बेफोरबायदियावनो जेनेबा माइ मारा होखांनो हायो आरोना मेचिननि गेजेरजोंनो सिगां समावथ' गोबां गाहाम लानायखौ नुनो मोनोमोन बेबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन साबसिन हामसिन जाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना अब्ला नोंथाङाबो जेनेबा सिगां फोरनिफ्राय दा
आथिखालाव जेनेबा मा मा जेनेबा सोलायबोखो बेफोरनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आथिखालावथ' जों बयबो नुनो मोनो जे बर' हारिनि गा ओ गाननाय जोमनाया सिगां जायाबायदि गानोमोन दाथ' बिराद उह बिराद सोलायनाय नुनो मोनदों मानो होनोबा जोंनि आबै आबौआ गोदो माबायदि गानोमोन जों गासैबो जों लेखाफ्राव फरायबोखाबाय मोनबोखाबाय जानांगौ उह जे जोंनि गोदोनि आबै आबौआ गोदो गावसोर न'आवनो दिहुननाय न'आवनो दानाय दख'ना जि जोम गामसा आर'नाय गानोमोन नाथाय जों आथिखालनि मु मुगायाव नायोबा जोङो गोबां माखासे ओ गोदान मुगानि टेक्न'लजि टेक्न'लजि बाहायनानै दानाय माखासे जि जोमफोरखौ उह गाननो हमसोय उह बे बेफोरनि अनगायैबो गावनि आखायजों दानायनि अनगायै माने ओ गोदान ओ दाजेम बा आगजुफोरजों दानाय जेरै गोबां रोखोमनि रोखोम रोखोमनि मेसिनफोरजों दानाय रोखोम रोखोमनि आखर गोनां दखनाफोर आगर गोनां जोमग्राफोर गामसाफोर ओ आर'नायफोर गाननो हमसै स' बुंनो थाङोबा गोदोनि जों दानिजों बुहुत ओ आलादा बिराद दिफा दिफारेन्स दङ उह गोदोनिया उह गो गोदोनि आगरफोर बुङोबा ज्रिं दख'नाफ्राव एरनाय जोंग्राफोर आगरफोर बुंबा दावरराय मेगन फारौ मेगन ओमफ्राय ओरैनो हाजो आगर ओ थायगिर बिबार ओ फारौ बिदि बिदिनो गो गोबां रोखोमनि आगर एरोमोन नाथाय जों आ आथिखालाव नायोबा जों आथिखालावथ' बिराद ओ आलादाबो बैबायदि आगरखौ नु ओ फ्रायानो नुनो मोनला जों गोबा रोखोमनिनि हाजो आगरनि अनगा जों आर'नायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ गेजेराव आगर सोदेरनाय नुनो मोनोओ जो आइया जाय जानो हागौ गुबुन हारिनिस जानो हागौ।
औ
बेनि अनगायैबो ओ ओ गोदोनियाव गो गोदोनि दिनाव गोबां बर' ओ सिख्लाफोर एबा आइजोफोराबो बर'फोरनि दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखा आथिखालनि सिख्लाफोरखौ नायोबा जोङो आथिखालनि सिख्लाफ्रा एसेबां एसेबां माने फ्रायानो दा दानो रोंसोला आरो रोंस जानो हागौ बर'फोर सिख्लाफ्रा ओ स' जायनि जाहोनाव बेफोरो गोद गोदोनि जा जोंनि बर' हारिनि ओ जि जोम बेफोरो ओ गोमालांनानै गो गोदान मुगानि ओ गोदान मुगाजों गोदान मुगायाव एबा सो सोलायलांनो हमगासिनो दङ ओ जदि जोङो बे बेफोरबायदि खालामलांबाय थायोबा जोंनि जा बर' हारि नि जा गो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जा हारिमुवारि जि गाननाय जोमनाय बेफोरो उनाव सोलायनानै माने ओ फुरा ओ फे बेलग जाहोयगोन ओ जेद ओ जायनि जायै जोङो गुबु गुबुन हारिनि सिगाङाव म माने गुबुन हारिया जुदि सोङोब्ला नोंसिनि गोदोनि हारिनि गाननाय जोमनाया माबायदिमोन दा माने बिदि जाखो जों बि बिदि होनबा जों माने एसे गावसोरनो बोरैबा ला लांसिं सिं जानाय बायदि जागोन बिदिनो जों बेफोरखौ लाखिनो बेफोरखौ ओ ओ जोंनि बर' हारिनि बे गाननाय जोमनायखौ सिगां बाद दि लाखिनो थाखाय जोङो सि-सिगां जा बायदिमोन बेखौ लाखिनो थाखाय जों गासै बर' आइजोफोरखौ अ मोजाङै मोजां। बेफोरखौ दानो सोलोंनो
नोंथाङा जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायावलाय जेनेबा माबायदि सोलायबो नंखो बेनि फारसेबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा सिगां समावथ' जानाय लोंनायाव जेनेबा माबायदिमोन जेनेबा सिगां समाव जेनेबा आबादफोरखौ जेनेबा जानाय लोंनायाव जेनेबा सिगां समावथ' आलदामोन ना फ्राय दाथ' नै जेमबा न' बांफोराव जेनेबा न' बाङा जेमबा दानि जुगावथ' जेमबा सिगां आंथ' थुरिनि न' थायोमोन जेमबा ओमफ्राय दा दाथ' जेमबा न'फोरखौ जेमबा गिदिर गिदिर बिल्डिं सोरबा प्लास्टारनि सोरबा मबेफोरबायदि लुबोबाय जेमबा बेबायदियाव जेबा बेबायदि सोलायनायाव जेमबा नोंथाङा मोजां मोनदों ना मोजां मोनाखै जेनबा बेनि फारसे फोरमनो हागोन नामा?
बे एबे बेथ' मो-मोजांनि खोथासो मोनना गोदो जोंनि बर' हारिया जाबायदि न'आव थायोमोन बेयाव गोबां माखासे रोखोमनि अ-असुबिदा जायोमोन जे थुरि न'आव ओ थु-थुरि न'आव थायामोनबा बर'फ्रा थु-थु बेथुरि न'आव थानाय समावहाय बर'फ्रा गोबां ओ बायदि रोखोमनि अ माने ज-जा- ओमफ्राय जों मोगा मोगि जायोमोन थु-थु-थुरि न'आथ' ओरैनो गोरान जायो अर खामनो बिराद बिराद गोरलै एबाराव गोदो गोदो बायसेन्स ओ दावहा बायदिसिनाफोर जायोब्ला दा गुबुन हा मानसिफ्रा अ-अर सावनानै होन नोंनि फुरा धोन सम्तजों लोगोसे नोंनि न'आबो फुरा बरबाद जायो नाथाय आ-आथिखालाव आथिखालनि जा बिल दिं इथा अ-अन्थाइ आरिजों लुनाय न' बे-बेफोरखौ नोङो गो-गोरलैयैनो सावनि बा सिफायनो हानाया गोब्राब बेनिखायनो गो-गोदोनि आरो दा-दानि जों बुहुत दि-दिफारेन्स आरो जानाय लोंनायनि बे-बेलायावथ' जा-जानाय लोंनायनि बेलायाव नाथाय ए-एसे आ-आलादा ओ ओ जानाय लोंनायावहाय गो-गो दोनि जोंनिया आबै आबौमोना जा-जादाबो बेफोरबो जोबोद मोजांमोन आरो दानि जादाबाय दाथ' गोदान ओ ओ सो-सोनाबारि मुगानि बांसिन ज-जानाय लोंनायखौ बांसिन जायो नों मिथिखागौ जानांगौ बांसिन दानि मुगानि मानसिफ्रा ओ नाथाय थे-थेवब्लाबो जों-जोंनि ब-बर' हारिनि बे-बेफोरखौ जाबो जोंनि बर' हारिनि जा जा-जा-जा माने जानाय लोंनाय बेफोर खौ जाहाथे ओ बेफोरबो जाहासे लो-लोगोसे बावगारा लासे बा गारा लासे जाफालाङो। बियो बिबो बिदि खालामबा मोजां जागोन आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
ओ ओ जागोन दे।